ना नोंथां। हेल' खोनादों। एडरर्डनि सुजुद नामा नोंथां।
खोनादों।
औ -औ बेबाराव बेबाराव खोनादों औ।
औ नोंथां। नोंथां थानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा बर'नि ओ जि दानाय -लुनाय बर' आइजोफ्रा माबोरै दायोमोन बिनि सोमोन्दै एसे रायलायसै नामा।
औ थारैनो जोबोद मोजां आयदा नोंथां दे रायलाय जागोन।
औ नोंथां। जोंहा दानाय -लुनाय होननानै बुङोब्ला बा गाननाय - जोमनायखौ जोंहा माबोरै बर' आइजोफ्रा मिथिंगानिफ्राय मा गियान मोननानै गावनो गाव गावखौ समायहोनो बा गावनि ओ लाजिनायनिफ्राय होबथानो थाखाय जोंहा माखासे गाननाय - जोमनाय बाहायो।
औ - औ नोंथां।
जायखौ बर' माहारि बा बर' सुबुंफोरनि आइजोफोरा बा हिनजाव फोरा जोंहा मा मिथिंगानिफ्रायनो बे गाननाय जोमनायफोरखौ बुथुमनानै दानानै गानो जोमो आरो गावखौ समायखां होयोमोन आरो। औ नोंथां जोंहा बे मिथिंगायावनो मोननाय बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो बेफोरखौ बुथुमनानै लायो जेरैबायदि बिफां लाइफांनि बिलाइ बिगुर बेजे बेफोर बायदि बायदिफोरनिफ्राय जोंहा मा खुन्दुं दिहुनन्नानै जोंनि बर' आइजोफोरा जिखौ दानानै गानोमोन आरो।
औ थारैनो नोंथां। दा नोंथाङानो एसे बुंलांखाबाय दे जोंनियाथ' गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जेरै सासे सुबुंनो थांनानै थानायाव मोनथाम मुवा बेसाद गोनांथि जायो। बेनो जाहैबाय आदार, न' आरो गावनि लाजिनाय एबा गावनि सनमानखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गाननाय जोमनाय, दानिसो नोंथाङा बुंदोंमोन जे जोंनि ओरैजाय दा इन्दिनिजों ओंखारनाय जि। बायदि रोखोमनि जेरैजाय जोङो जेयाव बाहायनाय एबा जोंनि गान्नाय जोमनायाव बाहायनाय आगरफोराबो जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै हाजो आगर दिंखिया आगर एबा ओ मा होनना बुङोब्ला बेखौ दावराइ निजि नै बे आगरा बायदि रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जि मुवा बेसादफोर बेखौ लानानै जोंनि बर' आइजोआ आ गावनि जा गाननाय जोमनाय, दानाय लुनायखौ न'आवनो सोरजिबोदों। दा नोंथां एसे मिथिगौ जानांगौ नोंथां हा दानाय लुनाय जेरावहाय खामानि मावो जायखौ जों बुङो हिसान
औ नोंथां।
दा बे इसाना गोदोयो बर' न'खरफ्राव गोबां दङ'मोन। दा समजों लोगोसे जों बेखौ गोमालांनाय नुदों दा इसे आंनो नोंथाङा एसे फोरमायदों नोंथां जे नोंथांनि ओनसोलाव दासिमबो न'आवनो दानाय लुनायखौ बानायो ना गुबुन इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय बानायनायखौ गानो नोंथां।
औ नोंथां जोंहा माखासे बेफोरनि बे इसानसालि एबा जि दाग्राफोरा गोमालांनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा मा जों दानानै लानाय जिफोरा माने एसे लं प्रसेस जायो आरो एसे गोबावजों जों मोनो। औ एसे सम लायो गांसे जि खौ दानानै दिहुननो थाखाय जायनि जाहोनाव दायो जोंनि आखाइयाव माने बेखिनि समखौ माने नेनो एसे गोब्राब जायो आरो। औ जायनि थाखाय जोङो माने मा थाबैनो मोननायखौ बांसिन लुबैयो। बिनि थाखायनो जोङो मा मेसिनजों दानायफोरखौ एसे बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनबाय आरो दानि जुगाव।
औ औ।
औ जोंनि ओनसोलावबो दङ' जि दाग्रा इसानसालि दङ' जोंहानावबो दङ'। माने बेयाव जोंहा गोदो बर' हारिनि न'खरफ्रामनावबो न'खर न'खर जोंहा इसानसालि थायोमोन। औ, दा बै इसाननि माखासे बेयाव बाहायजानाय माखासे मुवाफोरा माने माखासेफोरा दंफांजों बानायजानाय आरो माखासेफ्रा माने औवाजों बानायजानाय आरो।
थारैनो नोंगौ नों
औ
नोंथाङा दानि बुंलांनाय बायदिनो औ जोंनिया न'खरावनो दानानै बहनोब्ला बेवहाय गोबां सर्सेसफोर नांगौ जायो जेरै जाय सासे मानसिया हारसिं खुन्दुंखौ एबा जोंङो जि इसान स होनायनायनि सिगां खुन्दुंखौ जोंङो बेखौ मोनसे प्रसेसाव लाबोयो बेखौ सासे मानसिया मावनो हाया बेयाव सानै साथाम मानसिनि गोनांथि जायो। फारसेथिं बेखौ जि बानायनाय बे बानायनायाबो गोबाव सम लायो। दा बेखौ नायोब्ला नोंगौ थारैनो नोंथां जोंङो मुगाजों गोरोबनानै समजों गोरोबनानै जोंङो गुबुनफोर बानायनाय एबा जायफोर खम समनि गेजेरावनो ओंखारो बेखौ जोंङो बजबनो नांगोन। नाथाय नैखौबो जों नोजोर होनांगोन जे जोंनि हारिमुवा जाहाथे गोमालाङा। ओ जाहाथे मोनसे समाव मोन होननायखौल' जाहाथे जायो आरो नोंथां।
ओं ओं थारमाने बै साल खुन्था बा इसान सलि बैयाव माने मा मा मुवा बेसादफोरनि गोनांथि जायोबा मा मा बाहायो बेखौनो एसे फोरमायथिना होनोसै आं नोंथांनो जि आं हायो बा मिथियो औ नोंथां। जोंहा गिबियावनो नांगौ जोंहा साल खुन्था होनदों जेराव गोदो जोंहा मा बै इसानसालियाव मोनब्रै खुन्था थायो गिदिर गिदिरनो
औ
बैखौ जोंहा सिगांनि समाव माने साल दंफांजों बानायनाय जायोखाय माने साल खुन्था बुङो जाहैदों आरो।
थारिनो नोंथां औ।
औ नाथाय आथिखालाव माने औवा बा गय दंफां बेफोरखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो गय थैनायनि जि ससे थायो गय बेफोरखौ माने बाहायनाय जायो गय दंफांफोरनिखौ।
औ औ
औ माने बेयाव गोजौआव एसे मा होनो बे थार थारखौ दोननो म माने थारनि बै हायथाग्रा माबा गोनां नामफोरखौ मिथिजोबा माने बेखौ दोनैसे माने खुंग्ला खुंग्ला दानो आरो हांखब बायदि।
जाहाथे बियो फिथायनानै गोलैलाङा एबा जाहाथे मोनसे जायगायावनो थाबाय थायो। आदसा नोंथां आनो बे जायखौ जों बुङो माखु नोंथाङाबथ' मिथिगौ जानांगौ
औ औ मा खुबु मिथियो।
औ आंनो एसे माख'नि सोमोन्दै फोरमायलाय नोंथां।
औ बे मखुवा जोंहा मा बेयाव माने मोनसे खुन्दुं सोग्रा दङ माने मुस्रा हो जायखौ जोंङो बेखौ सोनानै माने बे खाराव माने खुन्दुंखौ बे मा खुनि जोहैसो जोंङो माने ओरै ओरै लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो माने।
औ औ
जोंहा मुस्रायाव खुन्दुं खुनन्नानै बे मुस्राखौ बेयाव सोनानै जोंहा जिखौ दानाय जायो आरो बे माबे माखुवा ओरै थांलाय फैलाय खालाम माने थाराव। थांलाय फैलाय जायो।
औ औ थारैनो नंगौ।
औ नोंथां जोंहा माने बेयाव गोबां बेखौ माने दंफांजोंबो बानायनाय जायो बे माखु होननायखौ।
औ औ।
माने बिजौआव जंब्लिद जंब्लिद थायो आरो बोरैबा नायोबा माने बै दंफांनि नावा बेबायदि नुयो माने।
दा थारैनो नोंगौ नोंथां। बेनि खामानिया जाहैबाय माखुनि खामानिया ओ मोनफ्रोमबो जि खुन्दुंफोर जों बानायनानै लादों बेनि गेजेरजों आरो मोनसे खुन्दुं सोसनबावो बिनि उनावहाय ओ जाय बा दागिरि बिथाङा आइथिंजों खनसे गानानै होयो। दा बे गानायखौ मा बुङो आंबो बा मोजाङै मिनथिया। जाहाथे बेयाव अ अ नंगौ। थारैनो नोंथां। गरखा बे गर-गरखाखौ गानायनि उनावहाय मोनसे क्रस सिन जायो। जेरावहाय बै जोङो माखुनि गेजेरजों जाय खुन्दुंखौ सोदों बे खुन्दुङा जाहाथे मोनसे थानो थाखाय स्टेबोल जागा मोनो आरो फिन बेबायदिनो सेम प्रसेसखौ जेरै खनसे प्रसेसा कमप्लिट जायोब्लाथाय सेम आरोबाव नैथिबाराव बेबायदिनो खालामो आरो दा बेवहाय जोङो नुयोमोन गोदोयो जेरै पलेस्टार खन्थार खोनादो जानांगौ। पलेस्टार ओ नि जि आरो गोबां उल उल जिफोर दंमोन। बे खौबो जोंनि बर' आइजोआ बानायोमोन बेफोरनि कुवालि थिया नायोब्ला दिनैनि समाव जि जों इन्डास्ट्रियाव मोननाय एबा उद्दगाव मोननाय बेफोरनोखि सान अख्रांनि फाराग दङ'। जोंनि न'खराव बानायनाय औ।
जोंनि न'खराव बानायनाय जिफोरा जेरै जाय जेरैबायदि कुवालिटिनि जायो बा जेरैबायदि गुननि जायो। जायखौ जोङो बोसोर बोसोर गाननो हायो। नाथाय दानि जोङो सानसेयावनो दानानै बहननाय बेफोरो जिफोरा इसे लास्टिङा खम जायो बायदिखौ नुहुरो आरो आं नोंथां एसे आंनो फोरमायबावनाय।
औ नोंथां माने बाथ्रायानो दंखायो माने नेनाय मा होनो नेनायनि फिथाइयानो गोदै जायो होननानै बुंखादों जायखौ बिनि था खायनो माने थाब मोननाय फसला माने एसेबां माने बेसेन गोनां जाया।
थारैनो।
माने बिनि आखुआ माने एसेबांखाय माने मोजां जाया माने थाब मोननायनिया। जाय फसलखौ जों गोबाव जों मोनो। बैखौ बै माने मोजां जायो होननानै बुंनाय दंखायो आरो बाथ्रायावनो।
औ औ।
औ जेरै मेचिनाव जोंहा मेचिनजों दानाय जायो। ना मेसिना बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौथ' बारा एसेबां सेलेक्स खालामनानै माबाया जोंना आरो आखाइजों गावनो दांनाय बिलिरनाय दानाय जायो नालाय। बिनि थाखाय जोङो फारफ्रोमथिंबो नोजोर बोनानै मोजाङै दानाय जायो आरो जाय जो बिराद जोरो आरो जिफोरा।
थारैनो नोंथां थारैनो।
औ नोंथां।
नोंथाङाबो मिथिदों जानांगौ ओ बे जोंनि साप्लाइ एन्ड डिमान्ड जोंहा एसे जेरावहाय दिमान्डआ बारा जायोबा सा प्लाइखौ बारा खालामनांगौ जायो। दाथ' जोंनिया जोंनि लाइमोनफोरा गुबुन गुबुन लामाथिं गुबुन गुबुन केरियारथिं दावगालांनायनि थाखाय जोङो बे मोनसे फिल्डाव एसे खम जादों जोंनिया। दा बिनि थाखायनो दिमाना दंबाबो साप्लाय गैया। दा बेखौ नोजोर बोनानैनो जोङो इन्डास्ट्रिफोराव बेखौ बहननांगौ जादों थारैनो मोजां बाथ्रा।
उम।
समजों लोगोसे खारफानोबो नांगोन नालाय नोंथां।
औ औ।
जोंहा बेयाव जेबो बाजानांगौबो गैया। नाथाय जोङो जोंनि हारिमुखौल' जाहाथे फोथांना लाखिनो हायो एबा जोङो बेनि सोमोन्दै आंनि बा-बायदिब्ला नोंथां जोङो दानाय लुनायनि प्रसेसनि सोमोन्दैबो गांसे बिजाब लिरनानै हरनो हायो जानो हागौ। दंखायोबो जा नो हागौ जों बोरै दायो। मानोना जोङो जोंनि आइ आबामोन एबा जायफोर गोदोनि सुबुंफोरा दानो रोंगौमोन। बिथांमोनाबो फोरोंना गालांनायनि सम मोनाखै जानांगौ। खामानि दामानि थाखाय। दा बेयो गांसे लिरनाय बिजाब महरै ओंखारोब्ला जाहाथे उननि समफोराव बेखौनो नायनानै जोंनि उन जोलैया सोलोंनो हायो आरो।
दङ नोंथाङा बिजाबफ्रालाय दङ नाथाय अब्लाबो माने एसेबां जेसेबांखिनि गुवारै लिरनांगौमोन बेबायदि लिरनाय गैया आरो। औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोन्थ'नोसै नामा?
बिदिब्ला नोंथां सम जाबायमोन ना दसे सरायबावनो?
दोन्थ'नोसै नोंथां।
अ दे सम जायोब्ला मोजां आयदानि सायाव सावरायफिनो्सै नोंथां माब्लाबा।
औ औ औ।